हेलौ।
अ मा खालामदो नोसो?
नै आं दासो माबानिफाय फैदों हाथाइनिफाय।
औ।
खोनादों।
ओ।
खोनादों।
मानदों औ।
खोनायाखैनोदां।
औ खोनादों।
मा ओंख्रि जानायमोन नोंसालाय?
अ जोंहा माबासोमोनलै। एइ आलु दालि मेगि।
अ।
हाथायालाय मा लायनामोन?
हाथायाव माबा लायदोंमोन बयलार बेदर लाना फैदों। बयलार बेदर लाना फैदों।
औ औ।
ओमफाय माइ गायखांबाय नामा नोंसा?
उम गायखां थ'आखैनो।
जोबसिगोन बारा गैला।
औ।
हाथाया गिदिर जायोना?
हाथाया बिदिनो फेरसाब साब बांद्राइ गिदिर जाता।
अ गासैबो बुस्थुखौनो मोनजोबो नामा मैगं थाइगं?
औ मैगं थाइगंखौलाइ मोनजोबो गासिखौबो
मा मा मैगं मोनो?
दा मैगङा बिदिनो जोगोनार माबा फान्थाव आलु
औ।
बेसे बुरजामोनलाय नोंसिना माइ गायग्रा हाया?
जोंहा माबासोमोन ओ आद बिगाल'सो जायो।
आद बिघा
औ।
बुरजायानो दं माथो।
औ दंसाबो एसे माबालै सानैजों बाकसायाव आलासि जानो थानांगौमोन ना।
बाकसायाव
औ।
माला थांनो?
बिदिनो सप्तासे थाबावनानै थांगोन।
थांजायो थांबा माजों थांगोन ट्रेन ट्रेनजों थांगोन ना बासजों?
ओ ट्रेनजोंनो थांनांसिगोन।
ट्रेनजोंनो?
औ बासजोंबा फैसाया एसे बुरजा लागोन ना? बारा मिथिलाइ लाङा एसे गोजानानो जासाबो जानायालाय।
औ।
थांखांबाय नामा नों खेनसे?
खेबसे थांखांबाय आं एसे उन्दैमोन।
अ। आंथ' थांनाय जाफेराखै बाक्सायाव
हा?
थांनाय जाफेराखै आङो।
एबार थांगासिनो दे थांसै ओंखायनोथ' थांफेरैखायनोथ'।
औ।
औ अबेसिम थांफाखो नोंलाय?
आङो आं थांनायाथ' उम हरिसिंगा थांबाय ओमफ्राय कामरुप थांबाय
औ।
ओमफ्रायो बै खनसे शिबसागरसिम थांबाय स्कुलनि बेरायहैनायाव।
औ।
बिदिनो बारा गोजानसिम थाङाखै आं।
अ दाथ' सिमेन्ट साफ्रि ना माथो दालाङाव बायना दंनो?
औ आंबो खोनादों ससियेल मिडियाव।
दैबानाजों बायदो होनदों माथो।
औ बिदिनो जासिगोन दैबानाजों बायसिगोन।
औ मानसिफोर थैलाय लायदोनो।
अ दैबानाजों?
औ माने ट्रेना गोलैदोंनो।
अ ट्रेन गोलैबावदोसो?
औ माने बारा गोलैजोबासिनो माखासे गोलैबायनो ट्रेना।
अ
बासिबाय सोरबा सोरबा
उम साबैसे थैदोनो मानसिफ्रा?
मानसिफोरा बेसां थैदो दसजन ना बिस जन
अ सिगाङावनो गोलैखादों ना ट्रेन फैनायावसो गोलैदों?
माने ट्रेना गाज्रि माने अ ट्रेन साइथिंआ नदफोरा माने दालाङा रूंनानै दंखायोमोन। नो ट्रेन फैनायाव ओमफ्राय ना एसे गोलैबायनो गुरुबबायनो नों नुवाखै निउसफोराव
नुदो नुनाया।
औ
बोरै बिदि जालायखो?
मिथिया बबे सिंबाल' खारो होनलै ट्रेनखौ मासिमल' खारो नो
दा
औ ओरै थांनो हाला आरो सिमोनसाफ्रि
सिमोनसापरि
औ दालाङा
दा होमबाथ' ट्रेनजों थांनो हाला माथो इथि
औ बिथिं थांनो हानाय नंला सानजाहा ओरै हागोन आरो सोनाबहा
अ ओमफ्राय दालाय मा खालामदों नोंलाय?
दाथ' ओरैनो दं जिरायनानै
औ
बासफोरजों थांनो हागोन थांबालाय बेथिंबो
मा होनदों?
बासफोरजों थांनो हायो होनदां
औ औ बासजों थांनो हागोन। ओमफ्राय नोंसिथिंलाय देरगोना देराखै?
दैया
औ
दा देरथ'वाखै दाख्लै बावैसो देरदोंमोन एसे गोबाव जाबाय।
औ
बारहुंखा बारलायदोंमोनना दाख्लै गोसानो।
औ बारहुंखा बारदोंमोनथ' आरो
नोंसोर निलाय बारगोना बाराखैमोन?
जोंनिथिंबो बारदों।
अ जों गामियाव गय बिफाङानो बिराद बायदों।
अ
जोंहानाबो फांनै बायदों।
नोंसानाबो बायदों?
औ फांनै बायदै जोंहाना।
उम गैया जोंनिथिं बिदि जायासै बांद्राय।
अ
गय बायलायनाय जायासै आरो।
अ
ओमफ्राय दालाय न'आव सोर सोर दं नोंसिनावलाय?
जोंहाथ' दा रावबोयानो गैया आं हारसिंसो दङ।
औ।
ऐ माबादों मामिया नासो गुरैलाहैदों।
ना मोनसोगारो नामा?
गुरबालाय मोनो बारा देराखैलै फिसा फिसासो दा।
नोंसिनिजोंलाय मोनगोना मोना?
जोंनिथिं जोंनिथिंबो मोनो। नायालाय दा बिसिबां गिद जाना दं।
दै फिसा फिसासोलै फुवाना फुवान होहांबाय इसे आसि थाइथाम थाइथाम देरहांबाय।
औ
माबाफोर आरो फुख्रिनिया बै हाग्रानिफोरा देराखै दासो फानहांदों माने एसे देरसाबबाय आरो जाजायो
उम ना नांसिगोन नामा नोंसिना सेनाव
जोंना सेनाावथ' बारा नांङा मालाबा मालाबा नाङो जानो आन्था जानो आन्था
मा मा ना नाङो
है बिदिनो गोरै ना नाङो नास्राय थेंगोना खुसियाबो नाङो मालाबा मालाबा
खुसिया नाङो
औ गोबाव गोबावजोंसो नांङोलै खुसियाफोरा
दा माबा केजि बेसेबां नाया
नाया दा माने नानि खोथा दं आरो ना बेलेग बेलेगा बेलेग बेलेगा दाम
अ
बिदिनो गोरिफोरा आसि थाखा एक्स'
पवा
औ। दे होमबा आंना एसे खामानि दंलै
ओं ओं दे होमबा।
एसे खामानि दं नै।
औ।